हेल' हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा? औ, नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ दङ नै ओंखाम जाखांना ओरैनो आंनि जोंहानि फोथारनि माबायाव दं दंफांसायाव नोंथां गरमबो ना समा दिनैयो
अ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां ओं जोङो माने बर' रावनि बागै सावरायनोसै आरोना जोंनि बर'नि ओउ दा नोंथाङा दसे फोरमायग्रोदो ओमफ्राय आङो नोंथांफोरनो हाबाफोर होनोसै आरो
औ नंगौ जोङो जोंनि
जोंहा बर' हारिया राव हारिमु सोदोमस्रि दंखायो बिनि सायावनो दंखायो जोंहा मोनथाम नोंगौ जोंनि रावा बर'नि बा दाइनथि माबायाव सिदुलाव हाबखाबाय बिनि सायाव जोङो गोबां मावख'आरिफोरावबो जोङो बाहाय- बाहायनो मोनो नाथाय माखासे समाव जों बै बर' रावखौ जोङो माखासे अफिसफोराव बाहायनो खाबु मोननाय जायाखै दासिमबो मानो होनोब्ला जोंहा माखासे जाहोन थानायनि थाखाय जाहोन थानायनि थाखाय बेफोरखौ दासिमबो माने बाहायनो मोनाखै जेरै जोङो जोंनि रावा दाइनथि फारियाव हाबखाबाय बे दाइनथि फारियाव हाबखानायनि उनावबो जों जुदि माखासे बेफोरखौ माने फिसफोराव जुदि बाहायनो हायाबा गोबां माने जेंनाजों सोमजिगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां जुदि जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे माने जोङो मोजाङै जुदि अफिसफोराव जों बाहायनो हायोब्लाथाय खोब मोजां जागोन होननानै सानोबा आङो माने आंनिफ्राय सानो आरो बिनिनोथ' जोङो माखासे जोंनि माखासे अफिसफोराव जोङो बा जोंनि हालामफोराव जोङो बा स्कुल कलेजनि गेटफोराव दासिमबो बर' रावखौ जोङो लिरनायखौ नुवा बा जोङो
नुनो मोनो आसामिस इंलिस बिदिनो बायदि बायदि रावफोरखौ लिरनाय नुयो नाथाय जोंनि बर' रावखौ दासिमबो मावाख'वरि राव हिसाबै गनायथि होदोंब्लाबो दासिमबो माने बर' रावखौ लिरनायखौ नुनो मोनाखै बा जोङो जेरै जोङो नुनो मोन्दों आसाम एसेमब्लियावबो दासिम बर' रावखौ गेटफोराव जों लिरनायखौ नुनो मोनबाय जेरै आसाम एसेमब्लिनि लग'फोरावबो जेरै बर बर' रावखौ जों नुनो मोनो बा बिदिनो बायदि बायदिफोराव जों बर'खौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय नाथाय खायफा खायफा अफिसफोराव जोङो बर' रावखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो नोंथां बा जोङो बर' रावा जोंनि थाखाय जोंनि बिमानि राव जों बर' रावखौ बयबो सोलोंनांगोन जों बयबो बर' रावआव माखासे सोदोबफोर दं बै सोदोबफोरखौ जों बर' सुबुंफोरा बावगारोब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन जेरै जोङो जोंनि
बिमानि राव बे बिमानि राव गोदैसिन बुहुमाव गैया बेनिखायनो जों बिमानि रावखौ जेब्लायबो माने लाखिनांगोन बा जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो नोंथां नोंथाङाबो मि मिथिखागौ जानांगौ जोंनि बर' रावा दाइनथि फारियाव हाबखाबाय बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंबाव नामा माबा मोनसे नोंनिफ्राय माबाफोर साननानै दङब्ला फोरमायदो
औ औ जागोन दे नोंथां जों माने जोंना बर' रावा एसे माने जौगाहांखाबाय आरोना नोंथां जों दा जौगाहानायखौ जों दा माने जों एसे मोजां इदिनो जों दा बर' रावाव माने बांसिन फराय नांसिगौसो आरोना जों दा दा जोंङो नुनो मोन्दों माने जोंनि गामि ओनसोलफ्राव माने बांसिनानो माने बर' स्कुलफ्राव जों सोनो नागिराखै माने बिदिनो गोबां खम जादों बर' स्कुलाव सोनाया बिदिनो बर' स्कुलाव माने रों ङा माया बिदिनो बर' स्कुलाव जाया माया बिदिनो गोबां मानसिफोरा बुङो आरो बि दि साननाया गाव गावनि हारिनि थाखाय जोबोर गाज्रि आरो दा बिदिनो बर' स्कुलफोरखौ गारनानै बिदिनो प्राइभेट स्कुलफ्राव सोगासिनो दं गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो दिनै इंलिस मिडियाम बादिखौ सोगासिनो दङ बिसोर माने बर'नो बर' फरायनांगौ जायगायाव माने बिदिनो इंलिस बायदिखौ फरायहोनानै माने बर' रावा एसे डाउन जादों आरो माने दा गोदान मुगायाव माने बांसिन बर' रावाव सोजोबनायमोनबा माने बांसिनै माने जोंनिया बर' रावा बांसिन जौगागौमोन आरो जौगानानै माने बां- सिन बर' रावनि गोरों गोराफ्रा बांसिन जागौमोन बिदिनो जोंनो माने गोरों गोरानि जोबोद गोनांसोदा जोंनि बर' रावनि जेबो इसेबां गिदिर अफिसारफोर गैया बिदिनो बिसेबां गिलिर आइ पि एस आइ सि एस बायदि बायदि गिदिर गिदिर अफिसार गिदिर गिदिर बिबाननि बिदिनो ओ पुलिसफ्रा जोंनियाव गैनाय माने जोबोद खम जोंनि हारियाव बर' रावआव आरो जोङो बेफोरखौ जोबोद गोनांथि आरोना जोंनि बर' सम बर'नि थाखाय माने बेफोरखौ जोङो नाजाथाबथारनांगोन जोङो जोंनि बर' राव हारिमुखौ जोङो लाखिनो थाखाय जोङो बयबो गोरों जानांगोन आरो जोङो गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियामाव सोनानै जों बर' रावखौ डेभेलप खालामनांगोन बर' रावखौ डेभेलप खालामनानै जोङो जोङो बर'नि जे जोंनि बर' रावखौ जोङो लाखिनो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो गोरों गोराफोरखौ जोङो बायदिसिना बिदिनो आइ पि एस, आइ ए एस बायदि गिदिर गिदिर बिफानाव जोङो थानाय जानो नांगोन बिदिबा जोंनि बर' रावा माने एसे स्ट्रं जागोन आरो जे जाहाथे जों गुबुन हारिफोरजों दा नारसिन्नानै दोनजाया जों गुबुन हारिफोरनि जों गुबुन हारिफोरनि मादाव जोंनिया बर' हारिखौ माने बांसिन गुबुन हारि फ्रा माने बिदिनो नासयनो नागिरो जोंनि बर' भाषाखौ बिदिनो जोंनि बर' भाषाखौ बेलेग भासायाव रायलायनो नागिरो आरो सान्स होआ आरो खाबुबो होआ जोंनि बर' भाषाखौ बांसिन माने बेलेग गुबुन हारिनि जाथि फ्राल' माने बांसिन इदिनो माने बेलेग गावसिनि भाषाखौसो बांसिन रायलायनाय जायो जोंनि बर' भाषाखौ माने गोबां इदिनो ना-नादबनानै दोन्नो नागिरो बिदिनो दा ओ जोङो बेलेग जायगाफ्राव थांबाबो माने जोङो बर' जानानै जोङो बर'खौनो रायलायनो हाया बायदि जायो। मानोना जोङो बर' लोगोजों माने बर'खौनो रायलायनो हाया बायदि जायो बिदिनो गुबुन जायगाफ्राव थाङोबा माने जोङो बर' बर' खौ माने जोङो रायलायालासिनो गुबुन भाषासो रायलायनो गोनां जायो। मानि थाखाय होनबा जोंना गासै राव थाङो जों माने अफिसारफ्रा माने बर'नि गैया रावबो बर' भाषानि रावबो माने गिदिर अफिसारखौ माने नुनो मोननाय जाया बांसिन गुबुन हारिनि अफिसारफोर नुनो मोनो बांसिन बर' रावनि अफिसारफ्रा जुदि थानायमोनब्ला जोंनि बे बर' भाषाखौ माने जोङो जेरावबो रायलायनो हानाय जागौमोन आरो बिदिनो गिदिर गिदिर अफिसफ्राव जोङो माबाफोर खामानिफ्राव जुदि खामानिफोर ओंखारो मालाबा मालाबाफोर जोङो थांब्ला माने बर' भाषाजोंसो रायलायगौमोन आरो जोङो गासिबो डकुमेन्टस लिरनाय मानाय गासिबो बर' भाषानि जाजोबनाय मोनबा जोंनिया जोबोद मोजां जागौमोन आरो बिदिनो जोंहा औ औ दा नोंथाङा दसे सम बुंबावगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा गोबां खो थाखोनो फोरमायबाय नोंगौ जोङो जुदि जोंनि अफिसफोराव बर' सुबुं फोरा अफिसार जायोमोनब्ला जों माखासे बर' रावनि लायरायनाय बर' रावजों जों लिरना नायनि खाबुखौ जों मोननो हागौमोन। नाथाय जों आथिख्लाव बांसिनानो जोंनि बर' अफिसारफोरखौ जों नुनो मोन्नाय जाया बा जोङो बर' अफिसारस सुबुंफो फोर मोननो थाङा अफिस गिदिर गिदिरफोराव आथिख्लाव जोङो एसेबां इदि नंला होमब्लाबो गोदो गोदाय जों बांसिनै नुनो मोनामोन नुनो मोनाखैमोन। दा आथिखालाव गोबां आपडेट जाबोगासिन' दा फैगासिनोबो दं। आं सानो जे जोंनि बर' राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मोनफ्रोमबो सरखारि मावख'आरिफोराव नि गेटआव बर' रावखौ लिरनांगौ बर' रावखौ लिरनानै बा बर'नि माखासे सोदोबफोरजों लिरनानै बर'नि जे लिरनांगौ नाम मुं बैफोरखौ मख'नानै लिरना दोननाया जोंनि थाखाय साबसिन बा जोंनि बर' रावा दाइनथि फारियाव सोसनखाबाय अलरेडि बा जोंखौ नैरोजा नैजि मायथाइनि बेसेबांबा माने अक्ट'आव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय जोंखौ गनायथि होदोंमोन बा जोंनि था खाय मासे आसाम आयेन आफादनि माखासे माबाफोरावबो बर' रावखौ लिरदोंबा जोङो बर' रावखौ सोफानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। बे फोरखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोन्दोंमोन बा जोङो गोजोननायखौ फोरमायदोंमोन बयनिबो सिगाङाव नाथाय जोङो मालाबा समाव बेखौ दुखु मोनो माखासे समाव जोंनिया माने अफिस माने गेटफोराव बर' रावखौ बोखारजाना दोन जायो नेवसि जाना दोनजायो जायनि जाहोनाव जोंनि बर' फोरनि गेजेराव माने बैफोरो दासिमबो अफिसनि बेलायाव माखासे नांगौ जानाय बेफोरखौ दख कासथ' माखासे लेटार बा माखासे लिरनो गोनां एप्लिकेसन बैफोर नि माने
खौ माने बर' रावजों लिरनो हाया जाहोयो माखासे आथिखालाव माने माखासे एप्लिकेसन लिरनो थाखायबो बांसिनै आसामिस आ इंलिसनिसो बांसिनै गोनां माने जायो बर' रावखौथ' गोनांथि गैयै बाय दिखौनो नुहुरो। अब्लाबो आं सानो बा आंनि साननाय बा आंनि गोर गोसोनिफाय साननायखौ आं फोरमायगोन बा आङो खोन्थागोन। बा आङो दा सानो जे जों साफ्रोमबो बा जों बैफोर बर' रावखौ अ फिसाव माने गनायथि होजानाय बा बर' रावखौ माखासे इस्कुल फरायसालियाव जेरै सासे फरायसाया लोमजायोब्ला जोङो बर' रावजोंनो लिरनानै हैनो हानाय जानांगौ कलेजफोराव जेरै आसामिस आरो इंलिसनि एप्लिकेसनल' गोनांथि होयो नाथाय बर' रावखौ एसेबां गुरुथ' बा गोनांथि हैया अ बैफोरखौ माने जोङो नो जोर होनानै
जोङो बर' रावखौ बाहायथारनांगौ बा बर' रावनि एप्लिकेसन लिरनायखौ गनायथि होनांगौ होननानै आङो माने सानो बा आङो खालामजानायखौ हास्थायो आथिखालाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' रावा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार जोंहा राव हारिमु सोदोमस्रि दंखायो नाथाय गुबुनफोरा बेफोरबायदि मोनबावाखैनो नाथाय जोंना बेसे बांबा गोजौ थाखोआव दं अब्लाबो जों दासिमबो मावख'आरि हिसाबै अफिस लेभेलाव जों बाहायनो हाया। बाहायनो हायो होनो अब्लाबो ग नायथि होआ एसेबां माने नोजोर होआ बर' राव जों लिरनाय सोदोबफोरखौ बा बर' रावजों एब्लिकेसन लिरनायफोरखौ अफिसफोराव माने गोसो होनानै नायाबा जोंखौ जोंनि लिरनायफोरखौ रिजेक बा नेवसिगारनाय जायो जायनि जाहोनाव जों बर' राव खौ दासिमबो सोरखारि मावख'आरि महरै माने अ अफिसफोराव बाहायनो हायाखै। बैफोरखौ जों नोजोर होनानै नों साफ्रोमबो सुबुंफोरा बिनि सायाव मोजां नोजोर होनांगोन गोबां नारसिननांगोन सोरखारखौ गोबां खोथा बुंनांगोन। जों मोनफ्रोमबो बेसादखौनो जों सोरखारनिफ्राय मोननो थाखाय गोबां खोथा बुंनांगौ जादों गोबां नारसिननांगौ जादों। बेफोरनि सायावनो जों माखासे गुरुत्त' होननानै आथिखालाव खामानि मावनाया जोंनि थाखायबो गोनां बर' राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों साफ्रोमबोनि बिबान जों बर' रावखौ माबायदि फोथांनांगोन बा बर' रावखौ जों बेसेबां जोंनि हारिनि राव थुनलाइया बेसेबां गनाय मि होजाखो बा जोंनि मुलुग दरबाराव जोंनि राव हारिमु बा जोंनि रावखौ मिथिगोन ना मिथिया बैफोर नि सायावबो जोङो नोजोर होनांसिगोन आरो नोंथां। नोंथां होनब्लाथ' जों दिनैयो माखासे गोनां आयदानि सायाव सावरायबाय दोनथ'नोसै बेखिनियावनो।